हेलौ खोनाबाय ना?
खोनादोंलै खोनादों फंबाय।
अ ओमफ्राय थिगैनो दङ। गासिबो माथो बुंनो। आदार मोनजायाखै दाबो। मोनजायाखै। दासो आदारखौनो बानायगासिनो बानायगासिनो। बानायगासिनो।
आतसा ज' नोङालाय बबाव दं?
आं नै दा एस एसे माबायाव दङ मा होनो बेखौ मैखुनाव दङ। दहायब्रा आदा आदा खोरोमदाव माबाया ओ जोंना ओ आदाया हरदोंना बेखौनो लाना फैदों आरो
बिदिनोलै मानसियानो सामफ्रामबो बिदिनो बुंफांग्रा जाबाय।
हे-हे बोरायबायबो नालाय
बोरायबायाबा एसे साननायफ्राम बारा ओंखायनो बिदि जाबाय हिन्जाव लानो साख्रि गैया बाख्रि गैयालाय साख्रि दंमोनबा आंबो बा खमबालाखौनो लानानै गम गम संसार सुखुंनाङो नोंसोरथ आनन्दाय
आरो
थाखा फैसा दंनायमोनब्ला होननायसो खोथाया जाबाय दाना गोदो उन्दुयैयावनो जां बो फरायबोनो हायासै रा एसे मोजां मास्क लानानै फैनांगौलै स माबा जानोबा जौगासारनोबा
बेखायनोथ दा नोंसोर हायासै हायासै नोंसोर हायासै हायासै नोंसोरनि जुनियर गथ फोरखौ बुजायनांगौब्रा बेखायनो दा
ओम बुजायनो मोजां मोनथारो बांसिन आङो ओमफ्राय गाव गावनिखौ बांद्राय माबा खालामनो ह माबा खालामा आरोना खालाम मारो
ओम ओम
बिदि बुजायनोथ इन्टारेस्ट बिराद मोजां मोनो
ओम
ओमफ्राय खोथायाव दं आरो गाव गाव गोरों जाग्रो उनावसो मालायखौ बुं।
बुजाय होननाय आरोखिना?
बेयाव बे मिलाया मिलाय जानोसै। बिदाना
टेकनिक दंब्रा बुजायनायावबो। आं ओरै होन खानांगौब्रा आं गोदो रोंबोयासै रोंबोयासै दा नोंसोरबो आं बायदि दाजा। होनलायनो हायो आरोखि।
ओमफ्राय उम नों बो लादो नामा
आंथ' बैसोआनो जाथखैमोनलै फंबाय।
आरो बैसोआथ' बिदिनोसै माथो होनबावनो आजिखालिलाय।
उम आं एसे सदेरबावनांगोनलै आं सिदेरबावनांगोनथ'।
ना गिदों सिखा गोदाना दानथाम हिनजाव गोदाना सानथाम होनलायनायखौ?
गिनांगोनबोथ' एसे। गियाबा जागोन बे हाब। आं नोंसोरजों ज ज ओंखारबाय थानो हागोन बे।
उम बेसो जादों खोथाया लाखिबाय थाबानोथ' ओहो थाङा आंहा दिनै बङाइयाव थांनांगौ माबायाव बिसालाव नों।
उम। दोलां आंखौ ने आंखौ दोनलां होनखागोन।
ओ दोनलां। हा दोनलाङाबा नै गाबोननो न'आव खारनानै थाहैगोन आं।
सेस खासै।
बिसि होनबाथाय सेस। दाना थांदो दों दों गारिया लादो। लायफिनदो आरो बिखुनजोजों होनजाबावदो। हाब साला नोङो ओरैबायदि ओरैबायदिखौ माबा खालामदों जानला माला रायला बायनानै थांनो लिंनायाव थाङासै खोथा मानियाखै मायाखै होनजाला बायगोन।
उम
जागोन आरो
नाथ जाहैबाय
ओम माथो खालामबावनो
माथो खालामबावनो बिदिनो जायो जा गाबोन मा मावगोन?
गाबोनथ' खामानिया आङो गाबोन नैबे हाजिरा मावगासिनो ना बेखौ मावनानै फोजोबग्रोथारनानै मावजासिगोन
दिनै मावदों नामा?
होम दिनैबो मावदों आं आदा बेला मावनो मोनदों। बिसोर सानैया माव बाय
उम उम उम उम उम
हरथ्रोब सानथ्रोब मावबाय बिसोरो हरथ्रोब सानथ्रोब फुंनिफ्राय मोनासिम हा माथो बारा खोलो खोलो फैदों
बारा गुसु बारलै बिदि बार खौजानांगौ एखदमबारे
एखदमबारे थाजिम मोनथारो
थाजिम मोनोब्रा गोसोफ्रा गोसोफ्रा एखदमबारे सानथि जायो
से एसे मोदोम फैफायो बैयो
आचसा नोंसोर दोननाया नोंसोर दोननाया नोंसोरबो एसे
बै गोजा जा जोंबाय थाग्राया साथि बायदि उम एकदमबारे खोला थारनिया
उम बेना मोनामफैयो आरो ना
उम बोरैथो बिदि एथबां मोनामोथाय मा मा खालामोथाय बे जायगायावबा दाबो हाबफेरनो मोनाखै आङो हाब मासदायनि एसे हाबनानै नाग्लुंला जोबसिगौ आं जायगाखौ
आंबो हाबनो मोनाखै मोननायलाइ
खामानि मावैसै थ' मास मोनसे
मास मोनसे
औ हाबनानै नायदिंनो
मावहैजायोथ' जनो मालाबा।
बिदि मोना खोमालै ना मास माबा बिदि हाबलाबायनानै जेनेबा नों खामानि मावनो थांबाथ नों मोनसे जायगायाव मावनांगोन ना
औ मोनसे जायगायावल बिदि गिदिंबाय गिदिंलाबायनो मोनना नङाब्रा।
ना खामानिया अबाव गोलैयो बेयाव मावनांगोन।
औ बावलसो मावनांगोन।
जेनबा एखमबा एखमबा सोलाय सोल जायो आरो बिदिनो गोबाव थानाङा सो नों बोसोरसे गाहाम थाबासो जायगाखौ नुजोबगोन बिदि बायदि आरो
औ औ उम।
ओमफ्राय जोंना केम्पास माबानिया ओ केमपासनिया खो खिया बै दाउ खुन्थुलुआ खथक खथक खथक होनानै बादामखौ जाख्लाजोबबाय
आच्छा बे दाउखौ मा खालामबावनांगौ बुथार जायाबोना बेखौ? बेथ मिसिंगानि बुस्थुसो नालाय बेयबो औ ओमफ्राय दा
थ' जोंनि दाउफोरा गोमालांजोबसिगोन
एखदम गोमालांबायानो दासो नै मानास हाग्रायाव गोसोम गोसोम लख्रा बेफोरबायदि नुलागासिनो आरोखि एरबाय आरोखि ना दा एसे हैफिनबाय बे हाग्रायाव थाग्रा फ्रा सिखारिफ्रा नालाय सिखारिफ्रा रावबो सिखार खालामला नालाय दा खानो एरफिनबाय आरो एरनांगौ थानांगौ जोंनि जायगायाव बे दाउसिन दाउलाफ्रा थाखानांगौ आरोखि
उम थानांगौ। बिसोर गैयाबानोथ जोंबो दरसि दरसि मोनगोन माबा गैया माबा गैया मोनबाय थागोन।
औ बिसिनि गाबनाय देंखोजोंथन जोंनि गोसोआबो गोजोन
उम बेजोंनोथ बैसागु जायो। समायनानो बिजोंसो। बिसोर गैयाबाबो जोंनि जायगायाव मा जागोन एम्फौ एनलाया बारा जागोन थानो हानाय नङा।
थानो हानाय नङा नोंगौ।
गासिबो जाजोबगोन।
एकदम बारे सैथोखा बे खोथाया।
उम थाम्फैयाबो खम मो सागोन।
दा बुंसै
दैयाव बिदै दैजोबगोन।
दैयाव बिदै दैगोन जाग्रा गैला नालाय, दाउफ्रासो जायोमोन बिसोरखौ
दाउआ जायो नालाय ओं आरो इदि नों दाउआ मोजांब्रा। माइनिखौ नायबानो सखाफ्रा माइआव एम्फौखौ जाजोबो। सखाफ्रा। ओ बा आरो बैफोरबो जायो मा होनो बेखौ ओ बोरैबा होनोमोनलै खानस्रि थाबाबो बै माइफ्राव माबा जायोनो मा होनोमोनलाय ओ हासा मा होनो माया जायोनो।
औ बै खान्स्रिया एग्लुङो नालाय। हाखौ गुरै खालामोब्रा। ओमफ्राय बेनि खियानो हासार नालाय खान्स्रि खियानो हासार नालाय।
औ औ ओमफाय खां माबा दस्रा जायगाफ्रावबो माबा मालाय माइ सिङाव खांख्राइ हो जोंबो। ओमफाय खांख्राइ हगरबाय दा खांख्राया साबफा बे एम्फौ माइनि एम्फौ जाजोबो।
औ ओमफाय हायाबो गुरै जालाङौब्रा खांख्राय खुसेरनायफोरजों
औ जाद साय जायो मालाय जायोना मालाय हाग्रायानो थाया माइना माइ दु जागोन
ओमफ्राय मा फाबो फुरा खांख्राइयाबो जेबो माबाखौ अरसखायाना नस्थ खालामखाया खायनो
दै सायावबो माबायोलै दैसायावबो गायो माइखौ
ओम
माबा होबाय बोरैबा बोरैबा हाब्रु होबाय बोरैबा बोरैबा दैयावनो बोरैबा गायो माबाबाबो नुखांबाय आं ओइ बे माबा दस्रा खान्थ्रिनानो
ओम गोदान मुगानि जाहैबाय जेनेबा बिसोरो एकदम जौगानाय जौगानाय हारि नालाय
ओ जोंजों एखे खालै बै गोदोनि बिसिना जोंनि गोदोनिफ्रायनो जाबो माबानि बिस सोरो जोंजों एसे एखे आबाद मावनायाबो एखे जानायफ्राल एसे बारा आरो बिसे या जोंनिफ्राय जाथारि जाथ्राखौ जाथारना बिसोरो
जाब दा बुंसै बिसोरनि जानायखौ
उम माबा मा मा होनो लामा खान्दाय होन माबा माबि होन जाजोब थारो
जाजोबो
उम
एबो गारा बिसोरो
जोंहा एसे माबायाव दं आरो ना कन्ट्रल दङ एसे नायनानै जायो बुस्थुफोरखौ बबे मोनसेया जाजायो बबे मोनसे मा बायदि नायनानै गायो
संदों दा
औ बनजोंनो संदों बनजों सङाबा अरदो जों बिदि गेस बायबाय थालालै बे जम बुस्थुफोरखौ जों बा-बाहायला माने गिख्रंथाव बुस्थुफोरखौ बाहायला आरो।
बबे रायजोनिफ्राय लाय
नोंनो मा बुस्थुआ? बनाथ जोंनि रायजोआवनो दंमोन ओमफ्राय बेखौनो गोरान जाबाय नालाय दानसला दानसलि हाखावला हाखावलि आराम जनबाय आरोना बिदिनो रोहो रोहो रोहो ओंखामाबो बुर बुर बुर बुर बुर होनलायनाय मोजां गोदौबाय आरो।
उम।
उम ओमफ्राय बै थोरसि गिलासखौलाय मालाथो लांगोन?
थोरसि गिलासखौ दाख्लै माफिनदोंसो नामा दाख्लै जाब खानायखौ आं थांनाय जायाखैना दिनैबो।
औ औ बे जायलाया नोंलै खानाय गेददाया मा होनोमोनलाय दाख्लै बुङाखैमोन दालाय नोंनि सिगाङाव आं जाबसै नों लांफैदो होन्नाया। बेलासियाव ए नै आरो दाख्लै आलासि फैलायबाबो माबादों नामा
आलासि फैबा ओं बे मोसानाय गथ'फ्रा बेयाव बाहायफिनबायना।
हुम। लागायलाथै जादों दा?
फिन्दों।
थुब्रा जानाय दे दा ओमफाय जोंना अबे अबे माबायामोनथाय ओरै फोस्लाङाना बै हाखर गोनां बै गोबौया ना मायामोन्थाय?
जोंना गोबौ नङा गोबौआ बे माबानिसो ओजोंनिसो। मोस्रोमनि औ।
ए होमबालाय
मोनसे ओमफ्राय बो मोनसे रायजोनि।
अ होमबालाय इयो उनाव हैजोब जाासिगोन नङाबा बिसोरबो आसा खालामनानै थागोन ना दाबो लाबोआ माया होन्नानै लांबा लांनानै बुस्थुफोरखौ हैया
हाब थागोन बिस औ बिसोर नागिरबाय थागोन बिसोरना जेबो हाबाफारि जाथ'वाखै नालाय
उम जुदि हाबाफारिया जाबासो जाय लाबोग्रा बेखौसो हमगोन। उम बेखायनो जों दा खामानिखौ एसे थाब मावनानै हैनो हाबा मोजां नै। दहायनोबा जौगा जगा हैनो हानांगौमोन। खाथिथारमोन ना? हाबनानै आराम सा लोंबो जालाय गमोन
औब्रा। थांबान जायो हैबानो जायो। आं एखदमबार दुखु खुमोनबाय एखौ लांफैलायनांलायबाय बेस्रा औ औ थांफिनसै ने आं दे।